औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा औ नोंथां आं दा जोंहाय जैबनाखि मबाइल जायखौ जोङ जानबुं होनना बुङो बिनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां बे आयदानि सायाव
अ बिराद मोजां आयदा नोंथां सावरायनो हागोन बिराद मोजां सावरायनांगौ दं बिनि सायावहाय
दे बिदिब्ला नोंथाङानो जागायजेनदो नामा
औ बिदिब्ला दे आं सावरायनायखौ जागायसै नङा होमबा नोंथां औ जानबुंआथ' जों मिथिखायो मबाइल फन खौ माखौ होनो जायजों जों दा सावरायगासिनो दं बेनो जाहैबाय नङा होमबा बेयो मोनसे मेसिन जाय माने गोदो टेलिफन बे टेलिफन निफ्रायनो फैदों टेलिफनमोन आरो गोदाय बे समावहाय स्क्रिन गैयामोन माने जों जेरावहाय नुयो बेबायदि दानिया बेखौनो ट्रेन्सफर्म खालामनानै डेभेलप खालामनानै लास्टआवहाय दै दा जों लाग्रा लिफन टेलिफन निफ्राय मबाइल जाफैबाय आरो दा बे जानबुङा मानसिनि जिउआव बिराद गोहोम खोख्लैबाय आरोना जोङो गोदोनि दिनावहाय नुयोमोन जोङो माबा मोनसे खौरां हरनो गोनांब्ला ब ब
औ नोंथां
हथात करिया बाथ्राखौ सोरनोबा खोन्थानांगौब्ला मोनसे गोजान जायगायाव थानाय सुबुंनो जोङो माब्लाबाबो सानसे साननैनि गेजेराव खोन्थाहरनो हाखोन फेराखैमोन आरो बेनि थाखाय मा दंमोन गोदथारावह ब ला लाइजाम खौसो जोङो सोरबा सासेनि आख हखाइायाव हरनानै गुबुन सासे गुबुन सासे बिदि बारहो बारहो हरनानै बै मानसिनिसिम सहैलायोमोन आरो बियो बिराद गोबाव सम नांगौमोन दान मोनसे मोननै गाहामजों थांनानैसो जोङो मोनसे खौरांखौ गुबुन सासे सुबुंनो खोन्थाहरनो होमोन
औ नोंथां
बिनि उनावहाय दिहुनजादोंमोन नैबे रेडिअ' रेडिअ'आ बे मबाइल गैयै समावहाय खामानि होदोंमोन आरो सुबुंफोरनो दा रेडिय'खौ जोङोथ' जुनिया सुबुंफ्रा रावबो बाहायनो मोनाखैखौनो बुंजायो मानो होनना बुङोब्ला रेडिय'खौहाय बे जोंनि रौनिया हान्जाफोर पुलिसफोर बिसोरसो बाहायोमोन आरो सटार रेडियअजों गुबुन मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम माबा मोनसे खौरांखौ हरथा करुरिया खोन्थााहरनांगौब्ला बा माबा मोनसे ओ बाथ्राखौ फोरमायहरनांगौब्ला बिसोरो बे रेडिय'नि गेजेरजों बायहरनाय जायोमोन आरो आरोबाव बिनिफ्राय जोंना टेलिग्राफ होननाय मोनसे फैदोंमोन बेबो रेडिय' बायदियानो बे थिलिग्राबाबो खस्थ'मोन आरो बिरादनो।
नंगौ नोंथां।
जायगानिफ्राय बबे जायगासिम सावरायहरगोन बा रायज्लायगोन बै जायगासिम बेना थारबो नांलायगौमोन आरो हमबासो रायज्लायनो हायो। नाथाय दानि बे जों लाग्रा जानबुंङआ बेबायदि नङा। बियो जोबोद गोरलै आरो बियो रेजें बेनिफ्राय बेखौ जों गावनि सिफियावनो लानानै जेराव खि थाङा थांनायाव लांफानानै बिनि मुलाम्फाखौ जों मोननो हायो आरो। जोङो सोरबा सासेनो माबा मोनसे खौरांखौ अथाथ खोन्थााहरनो गोसोब्ला जोङो दा गावनि सि्पिनिफ्राय बख'नानै डाइरेक्ट बावहाय नाम्बारखौ थुनानैनो फन हरोब्लानो जोंल' लगे लगे खौरांखौ मोनलायलायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जों खौ बिराद मुलाम्फा होदों आरो बे जानबुङा नाथाय आथिखालाव नुनो मोनो जानबुंङा सुबुंनि जिउआव फैनाय लोगो लोगो जोङो बे जानबुंखौ मा खासे मोजां खामानियाव बाहायनायनि अनगायैबो जोङो गोबां मुलाम्फा गैयै बा जेंना गोनां हाबाफारिफ्रावबो बा खामानिफ्रावबो बाहायनाय नुनो मोनसै आरो बा जोंनि लाइफआवहायथ' जोंनि जिउआव बियो बिराद गोहोम खोख्लैबाय ओ खायफा खायफा समफोरावहाय जों नुनो मोनो गोबांद्राय खम बैसोआवनो सुबुंफोरा बे मबाइल फन बा जा नबुंखौ लानायनि जाहोनाव माखासे मिथिस्लाबै हाबा हुखाफोरखौ मावफ्लाङो जेरै ओ माबा मोनसे बेसाद गाज्रि बेसाद नायनानै ओ बिनि सायावहाय बिसार गैयै गावखौनो खैसार खालामनानै ओ जिबनखौ बिदिनो गाज्रि लामाजों दैदेननाय नङा होमबा नोंथां ओ बेफोरबायदि हाबाखौ रिफोरखौ मानसिफ्रा मावसै नाथाय मबाइल फनखौ दिहुनदोंमोन मानसिफोरनि मुलाम्फानि था खायसो मानसिफ्रा बेखौहाय बांद्राय ओ मिथिनो रोंस'जोबैयाव खायसे सुबुंफोरा गाज्रि हाबायाव बाहायो आरो
नंगौ नोंथां
बिदिनो मोजां हाबा होनना बुङोब्ला जोङो सानफ्रोमबोनि जिउखौ गोरलै खालामनो बा गुबुन दाबसे जायगानि दाबसे जायगासिम जाहाथे थांनानै खोन्थाहैनाङा बैफोर राहाफोरखौ मोनफुंनायनि थाखायसो जोङो ओ बाहाय बानायजेनदोंमोन दा बेल' नङा जोङो न'आव थानानैनो गोबां खौरांफोरखौ लानो हायो जेरै जोङो गोदोनि दिनाव टेलिफन अ माबा बिदिनो टि भिफोराव नायनानै गोबां इन्टारटेनमेन्टफोरखौ नायनानै रं जानो हायोमोन नाथाय दाना बिदि नंला मबाइला रायज्लायनायजों लोगोसे खौरां हरनो हानायजों लोगोसे माखासे राहाखौ जोंनो गावनि स्पिसिनावनो होफैसै जेरै जोङो इउटुबफोराव नायनानै गोबां इन्टारटेनमेन्टफोरखौ ओ रंजानाय लानो हायो आरोबाव बेल' नङा जोङो लेखा फराखौ गोदोनि दिनाव लेखायावसो फरायनो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो मबाइलाव थुनाय लोगो लोगो मा नायनो लुबै बेखौ जोङो मोनजोबनो हायो मा फरायनो लुबैदों मा गियान नांगौ बेफोरखौ जोंनो गावनि आखाइ मुथायावनो मबाइलनि गेजेरजों जोङो मोननो हासै आरो नङा होमबा नोंथां औ दा बेबायदिनो मबाइला जोंखौ बिराद गोरलै राहा माने गासैबो बेसादखौनो गोरलै खालामना होजोबबाय जोङो बिराद गिदिर बुहुमखौनो गावनि आखाइ मुथियावनो थानाय बायदि मोनसै आरो दा मबाइल फैनाय लोगो लोगो दा बेबायदि मबेला जोंनि लाइफआवहाय जोंनि जिउआव बिराद मुलाम्फा गोनां आरो मुलाम्फा फा होबोगासिनो दं दा आङो मबाइल बा जानबुंनि सायाव बे फंनैसोखौनो बुंनानै फोरमायना होबाय नोंथां दा नोंथाङाबो आंनो अननानै बे जानबुंनि सायावहाय एसे बुंफुरनानै होनानै मिथिहोगोनखौ आङो
औ नोंथां औ नंगौ नोंथां ओ बे सैथो। नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि जेनाखि जानबुं बा मबाइल बेयो जोंखौ आ जोंनि जिउआवहाय आरो जिउ खांनायाव गोबां मानि जोंखौ मदद बा हेफाजाब खालामदों नङा होनबा नोंथां? जेरै जोङो दाबायदियाव गुबुन मोनसे सोरनोबा खौरां हरनांगौबा जोङो गोदोनि सम फोराव जोङो मबाइल गैयि बा जानबुं गैयि समाव जोङो न'आव थांलायनानैसो मानि खोनथाना फैनांगौमोन बा खबर होना फैगौ नोंथां
नोंगौ नोंथां
आथिखालाव गावनि न'आव जिरायनानैनो जोङो दा माबा मोनसे सोंनोबा मेसेज बा खौरां हरनोबा जोङो मबाइलजोंनो ओ मे सेस खालामनानै बा वाट वाट्सापफोर खालामनानै जोङो मानि से सेकेण्डनि गेजेरावनो बेयाव मिन्थिहोहरनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां?
उम उम
फोर मानि जोंनि थाखाय जोबोद माबा ओ हेफाजाब होनाय। जायो आरो मबाइला जोंखौ दा जोंहा आरो गुबुन मोनसे एसे माबा दंबावो मबाइलावहाय जानलुंआव जेरै जोङो माने आथिखालाव नुनो मोनसै ओ गोबां गोदान गोदान एपफोर जोङो डाउनलड खालामनानै बैफोरनिफ्रायबो जोङो आ मबाइलनि जोहै जोङो मानि माबा खालामनो हायो। रां खामायनोबो हानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होनबा नोंथां? जेरै जोङो मबाइलावनो माबाफोर एप मोनसे डाउनलड खालामो जेरै इउटुब फेसबुक नङा होनबा नोंथां इन्सटाग्राम जेरै एउ फोरखौ जोङो डाउनल'ड खालामनानै बैयावहाय मोनसे कन्टेन्ट बानायनानै माने माबाफोर भिडिअफोर होयोबा बे गोजोन जुदि नायग्राफोरनि अनजिमाया गोबां जायोबा नोंथाङा मानि नों नोंथांनि जेनेबा बेफोरबायदि जेनेबा कन्टेन्टफोरखौ मोजां मोननानै नायबाय थायोबा नोंथाङा बेफोरजोंनो आं लाख लाख खौथि खौथि रां खामायनायखौ ओ मानि रां खामायनो हायो आरो नोंथां आरो जों गोबां माने आथिखालाव नुनोबो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
थिग बिदिनो गोबां बेफोरबायदि एप्लिकेसनफोर दङ जेरै एपफोर ओ जाय जोंखौहाय मबाइलनि जोहै माने रां खामाय ओ रां खामायनायाव मदद खालामो नङा होमबा जिराय जिरायनो लोगोसेनो जोङो मबाइलनि मबाइलजोंनो जोङो ओ आथिखालावहाय मानि माबा मोनसे मिटिंफोर बा मेल खालामनायखौ जों नुनो मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां? जेरै जोङो ओ गुगोल मिट, जुम बेफोराव जोङो मानि गाव गावनि न'आवनो थानानै माने जोङो ओ ज' सावरायलायनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां? जोङो गाव गावखौ नायलायनानैनो खाथियाव दंबायदि न मा नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बिनिखायनो ओ जानबुंआ जो खौ माने गोबां ओ हेफाजाब होदों जोंनि माबायावहाय थांना थानाय जिउआव नङा होमबा नो थां
औ नंगौ नोंथां।
खोथाया सैथोखा माने गासैबो जेनाखि मुवा बेसाद बेखौ मानि ओ सुबुं यानो दिहुननाय बाय-सु-सुबुंफोरजों दिहुनजा थानाय नङा होनबा नोंथां? आरो बेखौ सुबुंनि मोजांनि थाखायनो दिहुनखानाय सुबुंनि जेनाखि ओ खामानिनि थाखाय नाथाय गबो जेनाखि मुवा बेसाद बेफोराव जेबो गाज्रि गैया आरो नङ होमबा ना बेखौ जों सुबुंफोरासो माने गाज्रियाव बाहायो मानो होनना बुङोब्ला जोङो बे बुस्थुखौ गाज्रियाव बाहायबा गाज्रियै थांगोन आरो मोजाङै बाहायबा मोजाङावनो थांगोन नाोमा नोंथां जेरै जोङो मोनसे बिदिन्थि होनना सावरायनो हायो जेरै मोनसे जोङो हमना लादो आलु नङा होमबा नोंथां जों आलुखौहाय जुदि बेखौ खम समनि गेजेराव फेदेरनो होननानै जों बेवहाय मेडिसिन फोर होनानै बाहायोबा बियो गोबां थाब जागोन आरो गोबां नोंहा मुलाम्फाबो जागोन नाथाय बेफोरजों जोंहा जोंनिना ग देरहाथाव सावस्रि बेफोर माने गाज जायो नङामा नोंथां नाथाय जों बेखौ मोजाङै जेबो बेफोरबायदि जेनेबा मेडिसिनफोर बायालासे माने जेरै मिथिंगानि माबा नेमखान्थि बायदियैनो जुदि जों बेफोरखौ फेदेरनानै जायोबा जोंहा जोंनि देहा सावस्रिफोराव जेबो माने बेफोरदि खहा जानाय नङा आरो नोंथां थिग बिदिनो बेबो गासिबो माने जोंनि नुनाय जेनाखि जोङो ज बानाय जानाय बेफोर जायनाखि मुवा बेसादफोर बेफोरखौ जोङो जोंनि जों मोजां बाहायबानो माने मोजां जागोन आरो नोंथां नङबथां औ दा बेखायनो जोंहा जानबुंङा मानिे बिदिनो जों जाय सुबुं माखासे सुबुंफोरा बेफोरखौ गाज्रि माबायाव हाबायाव बाहायो आरो माखासे संगखौ मोजां हाबायाव बाहायो आरो दा जोंहा मबाइलाव माने गोबां बेफोरबायदि जोंहा हेफाजाब मोननाय माबा दङ जेरै मबाइलनि जेरहै जोङो गोबां जेरै गुगोल सार्टिफिटि एम एन आइ बे जोङो माने डाउनलड खालामनानै जोङो म गोबां माने गोबांफोर बाथ्राबो जों मि मिथिनो मोन खौरां मिथिनो मोनो नङा हा नोंथां औ आथिखालाव जों जेरै गोबां नुनो मोनदों दिनै रासिया गाबोन इउक्रेन बेफोराव मा सोलिगासिनो दङ दावहा सोलिनाय आरो बैफोराव मा मा खामानि मावगासिनो दं जों बेफोरखौ मानि बेफोर खौरांफोरखौ जोङो इउटुब फेसबुक बेफोरजों जों नुनो मोननाय जायो नाोमा नोंथां दा जोंहा समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां समाबो जाबायथ' आरो
नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होबाय गोबां बेफोर जानबुंनि बागै औ नोंथां बे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थोंसै औ नोंथां औ नोंथां औ दे नोंथां गोजोनथों